खोनादोना नोंथांआ?
औ नोंथां ओ।
औ औ फ्रि फ्रि।
अ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन।
औ औ।
आसा ओ औवानि ओ जेरै मुवा बेसाद जों औवानिफ्राय मा मा मा मुवा बेसाद बानाय ओमफ्राय बेफोर मुवा बेसादफोरा जोंनो माबायदि हेफाजाब होयो बेफोरखौ सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ सावरायजागोन।
जेरै जों औवा होनबाथ' माने औवाया जोंनि जों गामियारि सुबुंफोरनो गोबां हेफाजाब होयो नङा होमबा?
ओम।
जेरै जों न लुनायनिफ्राय लानानै फिसा फिसौ गासिबो बिथिङाव जेरै न लुनायाव जोंनो इन्जुरनि थाखाय नांगौ आरो ओहो आमफ्राय जेरै ओ मैगं खादा, जेखाइ ओ खबाय सान्द्रि बायदिसिना हेबनायाव नङा होमबा नोंथां?
औ।
आ नों नोंथांमोनहानाव माबायदि औवानि मा मा मुवा बेसाद दङ आरो ब बे मा मा मा खामानियाव बाहायो नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन जोंना नआवहाय माने औवानि बानायनाय बिदिनो संग्राइ, सान्द्रि बायदि दं बेफोरखौ माने माइरं जावो। बिदिनो बायदिसिना ओ गुन्दैफोर सालियो माइ गाबफोरखौ सालियो। बिदिनो बिदि एंखुर बायदिसिना माइरंफोरखौ सालियो आरो। आरो जोंनाव सेन दङ औवानि बेजों ना सायो। बिदिनो फुख्रियाव जामफायाव बिदिनो अखा हाबासो सायो बिदिनो ना मोनजायो आरो। बेजों माने सेनजों बानायनाय बुस्थु बेयो मोनसे ना जाग्रा
आरो जोङो औवाजोंहाय खादा बानायो। बेगर गारनो आरो आरो माइ लामनायाव बाहायनाय रयना बेखौबो औवाजों बाननाय जायो आरो।
आरो जोङो
ओ ओ बुंलाय।
औ ओमफ्राय आरो बरनि दानाय लुनाय जेरै साल खुन्था बेफोरावबो बे औवायाव बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
बे गनसि औ खोनादों गनसि बालेब बेफोरखौथ औवाजों बायनाय नङा होमबा?
औ।
आरो ओ आरो जोङो गोबां गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायबावो नङा होमबा नोंथां?
औ बाहाय बावो ।
जेरै अबबा मोनसे जेनेबा आबाद मावदों बाहाय जोङो आबादखौ जेरै मोसौ बोरमानिफ्राय रैखा होनोबा जेनबा औवानि बेरायहैबो नङा होमबा नोंथां?
औ ।
खोनादोंना? औ बिबदिनो आरो जोंहानो नारेंफोरनि बागान दङबा बाहाय जोङो नारेंआ माने लेम नानै हायाव नांनायनिफ्राय माने बेखौ रैखा खालामनो थाखाय जों औवा औवाखौ दानना नै माने औवाजों सुंनाय जायो आरोना । हेलौ
औ औ औ आरो ओमफ्राय ओम म औवाखौ'हाय माने दे नोंथां होन ।
आरो ओ जेरै थालिर जोंनिखथ' ओरै गोबां थालिर बागान आरि बागान खालामो नालाय ओ ओमफ्राय थालिर ओ थालिरफोरखौबो माने थालिराथ' बिदां हरबाथाय फिथाइ थायोबाथाय माने ओरै गिलिर जानानै माबानानै लेमनो नागिरो नालाय माने बेफोरखौबो माने औवाजों दाननानै जों सुंनो हायो आरो ना ।
औ ।
नोंथाङा मा बुंनो नागिरदोंमोन?
ओम माने बे मैगंफोर बायदिसिना माने औवाफोरखौ बाहायो जेरै बिदिनो औवानि बैसां औवानि बैसाङाव जेरै जोङो सइबा बिमा बायदिखौ मोनो । फैयो लाव बायदिसिना बिदिनो मैगं थाइगंफोर माने बैसांनि गोनां जानायफ्राव मोनो औवाफोरखौ जों बाहायो आरो जोङो जाख्लाफोर बानायनाय अबेबाफोर गाखोनायाव मानायफ्राव माने बाहायो मुला हानाय फाथै हानाय बेखौ जोङो औ औवानि जांख्ला बानायनानै जोङो गाखोनाय जायो आरो जोङो न' फोरफोर लुयोबा माने बिल्डिंफोर लुयोबा जोङो अबाफोर सुंख्रांनो न'फ्राव जेरै सासि सि न'फ्राव जेरै सात दालाय बायदिफ्राव औवानि बिराद गोनां जायो औवाखौ जोङो संथाजोबनांगौ गोनां जायो बेनि थाखायनो औवाखौ माने बेफ्राव बाहायनाय जायो ।
औ ।
बे खौ जोङो बन जायो बायदि जोङो माने बेजों संनाय खावनाय आरियावबो जोङो बाहायो । बिदिनो सामफ्राम सोमबो जोंनि जानाय आदाराव जोंनि बे नङाबानो जाया । बिदिनो संनाय खावनाय बायदिफ्राव ओ आरो नोंथां नोंसिनि गामिफ्राव बिदिनो बन बेफारि फालांगिफोर दंना गैया?
औवानि?
ओ ।
जोंनिखैथ' दङ ओ सिगांनि दिनाव बांसिन नुयोमोन माने ओमफ्राय दाथ' बिदिनो ओ औवाफोर औवाफोर थाबाथ' माने जायगाया जेबो गुबुन आबाद मावजाया नालाय बेनिखायनो आरो जायगाया खोमसि हावासि बेफोरबायदि बेखायनो मानि मानसिफोरखौ बांसिन औवानि ओ माने औवाखौ बुरजा दोनालासिनो माने सुबबासे सुबबानैल बेफोरबायदिल' दोननाय नुसै माने माने औवाफोरखौ। फानहरजोब्बाय बायदिखौनो बुंजायो आरोना दिनैसिमाव माने। ओरैनो जा माने नांगौ जानायनि थाखाय जाखिनि नांगौ जायो बेनि थाखाय सुबबासे सुबा। नै बेबायदि दोननायखौ नुनोमोनसै। बिदिनो औवाखौ दाननानै गुबुन आबादफोर मावनाय नुसै आरोना
औ।
जोहा मोनसे खोथाखौ बुंनो हाबावो माने। औवानिफ्राय जोङो बायदिसिना जेरै मा होनो मुवा बेसाद आइजें आइला हेबनानै। माने बेफोरखौ फाननानै बेफोरनि फालांगि खालामनानै रां आरजिनो हायो नङा होनबा नोंथां।
औ औ हायो।
जेरै जों नुनो मोनो जोंनि बे बाजारफ्राव जों फानफैनाय नुनो मोनो आरोना ज जों। सानफ्रामबोनि जिउआव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ औवानिफ्राय जेरै ओ जेखाइ हेबनानै ओ खादा हेबनानै खबायाइ हेबनानै संग्राय हेब हेबनानै सान्द्रि हेबनानै बेफोरखौ माने बाजाराव फानफैनानै जायनो नांगौ बे नांनाय मानसिफोरा बेफोरखौ बायनानै ओ माने जिउ खुंनायाव बाहायो आरोना आरो बे फानग्राया मानसियाबो फाननानै माने रां आर जिनानै गावनि गोनांथि जानाय बेजोंनो न'खर खुङो बेखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ
औ
अ बे औवाजोंबो माने जोंनिया बर' माहारिफ्रा माने बांसिनानो जोनोमनिफ्रायनो माने औवा बाहायबोनाय आरो जोङो थैलांगबानो बो माने औवाजोंसो जोङो औवाजों बारनांनो औाजों औवाजोंनो बि साव जायो मायो बिदिनो औवाजोंनो माने जोनोम जानानै औवाजोंनो थैलाङो बिदि आरो हौवाखौ माने थैजासे नांगौ जायो जोंनो जिउआव जों सानथ्र'नो हायि खामानियाव बाहायजायो औवाया
औ आरो जोंहा आसार खान्थियावबो जायो जेरै जों बाथौ ओ बाथौ सिबियारिफ्रा बाथौ हेबनायावथ' औवा नङाबानो जाया नङा होमबा नोंथां
औ
मोजां मोनलै औवा नांगौ ओमफ्राय नोंथां
औ औ
ओ नोंथाङा मा होनो बिदि औवानि माने मुवा बेसाद बानायनानै फालांगि खालामनाय नोंथांमोननिखौ नुफेरबाय ना नुफेराखै
जोंनिथिंबो दङ दंनायालाय बिदिनो जेखाइफोर खबायफोर बिदिनो सेनफोर हेबनानै माने आ औवा फोरनि खाथि जिरनानै बिदिनो दिरुं बायनानै बिदिनो सेन हेबनानै माने बाजाराव फानहैयो आरो बिदिनो
औ औ
औ बिदिनो गंनै गंथाम गंब्रैसो हेबनो हायो बिदिनो बोराइ मानसिफ्रा बांसिनै हेबो आरो बिदिखौ ओरैनो थानाय न'आव थानायफ्रा बेयाव माने हेबनानै हैसिगोन हैनानै बिदिनो थामजौ ब्रैजौ बाजौ बिदिसो लायोमोन आरो दायो बेसेबां लायो मिथिया गोदोनि मानसिफ्रा बांसिन हेबोमोन दानि मानसिफ्रा बारा हेबला नुनो मोनला बारा
दाबो हेबोबाबो गोदोनि मानसिखौ हेबनाय नुयो नङा मोनथां
दानि मानसिफ्रा रोङाथ' गोदो गोदोनि बायदि माने मानसिफ्रा बांसिन रोङो आरो
औ आरो जाने दाथ' दैज्लां माने ना सानाय मानाय बेफोरावथ' माने
औ।
औवाजों हेबनाय जोंना सेन खखा बेफोरथ' माने जोबोद गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां।
औ जायो।
औ बेफोरखौ जोङो दैमा अबा दबाफ्राव दंग'फ्राव जाम्फैफ्राव सानानै माने गोबां ना मो मोनजायो नङाहोमबा।
औ मोनजायो।
ओ नोंथांमोनावलाय बिदि दंना गैया औवानि जेरै सेन खखा?
दङ दङ नोंथां जोंनाव औवानि सेन दं औवानि खखाइ औवानि खबाइ। बिदिनो माने बिदिनो आइजो माहारिफ्रा माने बांसिनानो जेखाइफोरजों ना गुरो।
औ।
फख्रिफ्राव फख्रिनि खाथि खाथि जेरै फिसा फिसा दै जेरै बिदिनो आदैसे हान्थुसे बेफोरबायदियाव माने ना गुरो आरो बे माने हनानै थिंजों गाब्लिनानै माने नाफोरखौ माने हाग्राफोर एब्रेनायफ्रा माने जेखायाव हाब फैनायनि थाखाय गाग्लिनानै माने सेनजों बोनानै खबायजों ओ, माने बिदिनो नाफोरखौ गुरनाय जायो आरो। दा नोंथांमोनथिंलाय बिदिनो बर' सिख्लाफ्रा बि नारोफ ना गुरगोना गुरा जाखो?
बर' सिख्लाफोरखौथ' बिदि औ दैयाव ओंखारनाय नुनो मोनो बाराथ' नुनो मोना अब्लाबो अखमा नुयो आरो माने बान्दो बलायनाय टाइमफोराव
औ।
औ, ओ, होमबा नों नोंथां समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों रायालायनानै मा ए गोजोननाय मोनबाय आरोना म मिथिनो मोननानै।
जागोन नोंथां दे दे।